हेलौ।
औ खोनादों ओइ नै सपान गामियाव माबायाव कम्पिउटार ट्रेनिंआव माबाया केरियानिया माबा पात्टाखौनो मोनलाया माथो
औ गोजोआवसो फैयो दा
ओ गलायदों ना मायबाबो मोनाखै आं मा रिंटनालाय गाबदों जादों आरो
उम-उम-उम पाथा मोना आमफ्रा ओरनो खैजोन दङ सिन्टुदेन्टआ द
स्टुडेन्टआ ग्रुप मोनसेयाव साथाम फायदेरबाय नलै बारा उम थारटि थ्रि जासिगोन नामा?
अखे बिदिबाथ'
मा मा खालामगोन फार्स्ट बेटस थांबाय सेकेण्ड बेटस दा सेकेण्ड ग्रुपआ जादों
थाथ'नो होदो जेबो नङा
सोरबाफोर उनाव हायाबाला बेखौ मोनलायना ह होनो हाांसिगोनदां?
उम बिदिबो खालामनो हागोन हयथ'
बिदिनो खालामनांगोन
सारट सार्टिफिेट' हरनांगौ दा जोंलाय
ए होनोमबालाय स्टेन्स'नो गैयालै
उम टेनसन गैया उम आरो जानायनि फारसेबो उम जानायनि फारसेबो माबाखायाखैना मिथियाखै उम
एह
गेजेरावसो होगारगोनदां ओरैनो मालाबा साहाफोर
उम उम दालाय मा
गर ओइनै अफिसावनो दं नोंलाय हायगोन?
अफिसाव नै दसे मोनसे बेटसखौ नेनानै थांनांसिगोनदां सारा बुंहरनाय माथो मोनसे बेटसखो माबा बार'थासिम ओरैनो थाना होदो होननानै ओरैनो बिसोरनि मा मिथिलायदोंखाय सासे
उम-उम-उम
थायो बियो नेपालि नेपालि आं बे माबा
हेमब्रुम नाम ओइ ससें मान
मुफुर गस्ला गाननानै ओमफ्राय जल'आ एस एस बि सिभिल ड्रेसाव सिभिल ड्रेसाव थायोना। नंगौ बिनि आन्दारावसोननो बेसो नायजोबदों। जलबा बांआय बे कुस बिलनि माबायाव दङ न बियो। बे केमाव बे जिबियानो देग्लायसो ट्रेनसफार्ट जाना फैदों दा बावैसो रायजलायनाय माबायाव काश्मिराव मोननो ओमफ्राय काश्मिरनिफ्राय बारा गोबाव जायाखैनो
ट्रेन्सफार लाबाय आरो बेयो
ओ ओम्फ्राय जि खामानि मावनांगौ बे माबानि हाटखलानि नैबे बाथाबारि साहानिया
एह
उम बै रायज्लायबाय थानायदों आंजों लकेलखाय बियो बि बेखौ गासिखौबो खालामनो होयोनोआरो मा खामानि दोङो लकेल हिसाबै उम उम बिथिं बिथिं माबायाव ससियेल माबाखौ खालामो आरो बियो मिथिनाय हिसाबै
ख्लै जायाखै नोंदोंलाय रायज्लायजादों माबायदिलै
सोरजों रायज्लाय जायाखै
बेलेग गामिनिफोरदों जेनेबोला जेबोखौनो आवाज खौनो खोनाफैयाखै
थाब रिसिबबो जायाबा
जायो आदसा
कला हें जानाय बायदि जायो
उम
ओरै ओरै थुना होनांगौ होमब्लासो ग्रोब जायो बोखोबाला जाया बोखोबा बोखोनाङा
ट्राय नायनाय नामा नोङो
ओ नङा नङा बेयावनो मिथिबायना ओरै बोखो नायनायमोन आं ओमफ्राय ग्रोब उम ग्रोब सेरना होनांगौ होमबासो जायो
आवाजखौनो खोनाफाया रे बेलेग जेनेबा बिराद नेट नांगोनदांलै उम ओहोम
ए
दा नों अबेयाव थानायखायसो नां
बेयाव नेटा फुल नांदों नेटआ फुल बेयाव जिअ'बो एयारटेलबो ओ जिअ'बो एयारटेलबोबो नेटा नै फुरा थुख्रांजोबलाय लायनायसो
ओंखाम जाखांबाय?
ओंखामालाय न'आव जाना फैबाय। दा नायनोसै नोंसोर मासिम थागोन?
जोङो दङ दंथयो नों फैग्रोलाय जों फैग्रोनानै थांनायाथ' आङो नलबारि खान्थालगुरियावनो हाबहैनोसै दां सानबाय थादोंमोनलै नलबारि खान्थालगुरि गराइमारि
बेयावलाय माथो दं नोंहा
फिल माने सार सुकसना माबानो खान्थालगुरिनिया आलकनो दा सार सुखसुन खो कल खालामनानै गामि गंसेनि एवारनेस हैनोसै नामा होनना सान्दों आंथ
ओम बुंबानो जाबाय मोजाङै ए आइ ए आइ ट्रेन खालामनाय होननानै
उम नाम लानो होआखैलै बेयाव दाजों रायज्लायबाय थानायाव बुस्थुखौ
ओ
उम मा मैगं जानाय नङा नङा नङा माबाखो बे बुस्थुनि नामखो एफ्सनि नामखौ
जागोन जागोन मेगंआलाय माबासोमोन दैनि बेसर
हा
दैनि बेसर होनोलै दैनि बेसर
दैनि बेसर माबायदिब्रा गोथाव
गोथाव आनो दा मेजेम मोनजायो। पुदिना बायदिलै बाङाय पुदिना पुदिना बायदि सेना जाफेरिफोरा बाहाय सेन मोनोमोनलै सिगाङाव आं दानिया मोनला उम बिलाइ जिब्रै जिब्रै दैयाव थायो।
आं मोनजाबायना मोनजायाखै बेबा
जोंनि दैसायाव दोंसोमोनलै माथा फिथाय लायो बारा गैला बेलेगनिफ्राय बायनासो लाबोनाय
ए सोर संनायलै
मा मा संनाय
बिहामजो लांदोलै
लेखौनो नामायबाय थादों आगावनो गोरोबाखैना नामायबाय थादों र' उम आगुं गोरोबनांगोन ना नायनायालाय नायदोंब्रा केन्सेल जाबाय थादों
ए ओइ गोजाननिया लानाय होनसैलै जोङो
देलै ने नायस्रादो होनबालाय ग'गा मुगनि थिगानो गोजान बायानो थिगालै गोजानानो थिगानो
थि जानो हप्तासे हपथानै गाहाम
आलासि ओं आलासि आलासि जाहै नांगौना गोबाव गोबाव
उम आरो दुङा बुंबाथाय बाब स'नाहै स'ना बायगोन उम नोंजामादै सनाहैदों होननानै साथिनिफोरा खामखोनो खुरना होजायानो।
ए मोखां नुबानो मोखां खां नुबानो माबा जागोन नामा?
औ ओमफ्राय औ ओमफ्राय फागोबो दिनानोब्रा खामारि बेदर हारि माबा मोनसे मोजां जाबाबो
नोंबो फायग' मोनजानाय नङा माथो होनबा।
मोनजाला
उम जियानो जा हाखो लामा जिंनिखौ बाहाय मोनबानो जाबायलै न' लुनो आनथा।
दे दे दे न'आनो
ओ होमबाबो एंगारना होनांगोन ना माने बिदा गोद गोदोरा एगारना होनांगोनो। रिबातसननोबो बिदा गिदोरा मालाय एगारना होगोन। आरो फंबायनो फंबायनो रिबातसना एगारनानै होगोन।
नोंहासो मालाय हारसिं
गथ'फोरबो फायदों नामा
गथ'फोर गैया ओइ दखान खाथियावसो जदों आं जग्रायानो गैया बेयाव सिङाव
गरम
कम्पिउटाराव कम्पिउटार सिङाव ज'ग्रा सियारानो गैया
अबे हेमरासनियाव ज'ब्रा नोङो माबानियाव ओ मा होनगोन मास्टरनियाव
बेखौनथ'न बेयाव जायगायानो गैयाबा।
ए फोरोंगिरिनि रुमावबो गैया जायगा?
गैया दा चिदानो फुलसो।
बबेयाव सोरबाफोर ओ बर'फोर दङ नामालै?
बर' दोङोदा? बर', नेपालि मिक्स। गाबोन नोंसोर रालायहैदोलै ना मा? गाबोनलाय नोंसोर रायगोन एवाव
गाबोन थांनो टाइम गैयालै।
ए।
बेखोनो उफाय गैया नै मा होनो गारियावबो मिया ग्रुबावलाय नुदों दा माथो नोङो।
ओम।
माबायदि माबायदि बुंहरबाय थानाय? दा आरो किसुमान जायगायाव नेदानो नांआबाथ' आरो
ओम नेट नांङोदांलै बाङाय। नेट नांगोन दा जानला मोनला रिसिभबो जानो नागेरा।
ओं एसे सेफ खालामनायफोरखौबो हरनो होदों आरो। माबा खननो हायाखै लिर
उम उम।
र' बाहाय राय-रायलायस्राबावसै।
ओ बेसां?
ओ नै नै रिंगा।
ओ
रिंगालाय नङा माबासो मा जागोन?
आं माबायावसो थांनो सानदोंमोन तेजपुराव थाबायनो होननानै सासे लोगोजों। केन्सेल खालामथ'नाय जाबायलै र' नायसै
गाबोनखौ साननायमोन रे दिनैखो थांनानै आरो गाबोन बेरायहैनाय।
ओ ओ ओम।
जानाय नंलादां?
आयु आंसो फरेस्टआव दंमोनलै गाबोन हांनाय जाला।
माहा? क'क्राझाराव।
फरेसाव उम
हो?
उम गाबोनो सयथा फुंनि सयथायाव उम
एप्लाइ खालामनाय?
एप्लाइ खालामनायमोन दा?
बिराद मानसि माथो पन्सास हाजार बारानो।
बारादा ओमफ्राय पस्ट इ वान सेभेेनटि ना बेसेबांबाल'सो
सालिख' सालिख' बेसेबां एक-एक्स' हाजाराव सासे फोरल'सो गोलैगोन नामा? हाजाराव सानै हाजाराव सानैफोरनाव गोलैगोन।
उम आसरित
उम आरो बेबो माबा पेकेटस थाखाबाथ' गैला आरो
पेकेटसआथ' थागोन फिफ्टि फिफ्टि बा सिक्सटि फरटि बेफोरबायदि माबा मोनसे जागोन जानायालाय।
ए
हो?
खारनोबो हानायबो नंला मोनदां होनदों रे आरो प्रेक्टिसबो गैयाना
प्रेकटिस गैयाबालाय माहा होनलै दस मानसियानो मा जालायगोन।
मा जागोन दा उम
आथिं आखायानो थद मोनै जालाय लायगोन उनाव लास्टाव खारखांनानै।
उम आरो टुइन्टि माबानो नैजिद' कल'मिटारनो।
बा नैजिद'बा धेमालि नङा। भैरबकुन्द' उदालगुरि थु भैरबकुन्द'सो जालायगोन बारासो जागोन।
जाफ्रामगोन बारासो जागोनदां। ओरैनोथ' नैजिब्रै दोङो गलमानिफ्राय माबासिम।
उम उम धेमलि नङा।
जोंनि उदालगुरियावनो होबानो जायोमोनलै
उम सिगाङाव खारना‌दा आगोल उदालगुरिनिया
नांगौबोला गलमानिफ्रायनो भैरबकुन्दसिम
उम सिगाङाव सिगाङाव होनायमोन दा? खासिबारिनिफ्राय थांनानै फायफिननांगौ यै भुम गावनिफ्राय
भुम गावनिफ्राय
आंबो खारनायमोन दा हाबावलायनायसो आं
उम ओमफ्राय एक्जामखौलाय?
एक्जामानो गैया हायासै आंहा मानोथाय लेटार हायासै
ए
आं बेफोरखौ साननानै बोबायलै हायासै।
उम ओरैनो खरसासो जागौमोन दा थांनाय-हैैनायनि बहा थाहैनो‌
उम औ नैजिद' किल'मिटार थाबायनायाबो हादारन नङाना।
इसि थानांगौलै खिथियावबो हाया।
गाबोन समफोर देवबारे थाबायनोनो हायैसो जागौमोनदां आं
हानाय नुवा दा अखानायै देन्जार जास्रायो सानाया पट मोनलाया
नोंसिनिया बेसेबां किल'मिटारमोन
टुइन्टि सिक्सआनो
टुइन्टिसिक्सानो औ हिनजावफोरनिया बेसेबांसो जायो थाय
ओम एकेयानो जागोनदां
खम जागोन खोमा बिसोरनिया ओइ नोंसोरनि अबेथिं बाय'गेस लाग्रा गैयाना?
बाय' गेस माने गोबोरखिनांगोन दा जोंनियावबो बो मोसौआनो गैयाना। मोसौआनो गैथारला जोंनिआव।
अ माने द'खानफोर ओरैनो लामा जिङाव होनाय न' खाथिनि
मोसौ थानाय जानांगोन ना मोसौखि मोसौआनो गैलालै जोंनियाव मोसौ गैला इदि।
ओम
लाला नङाबालाय जागौमोन
ओम
दानलाङा